हेल' हेल'। खोनादोंना हेल'
खोनायाखै आं।
दालाय? दा खोनादोंना खोनायाखैबा? अ अ।
खोनाबाय खोनाबाय आरो ओरै ओरैनो जिरायना दं।
ए ओंखाम जाबाय सानजौफुनि? आंबो ओरैनो दङ जिरायना।
नों आंशिक मा- थोखौ खोनादों ना?
औ आंबो खोनादों नोंनि माथोखौ। नों आंनिखौ खोनादोंना? खोनायाखै?
खोनाबाय दे। मा मा ओंख्रि जानाय नोंलाय?
दे आं खोथागोरोननोसै होमबा जोंहा दे नों खोन्थाग्रो दे नों अ आं नांगौ जोंहा जेबो गैया माबासो दालि।
ए दालियाबो गोथावना?
ओं ओमफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रै?
जोंना मुला बिलाइ एवनायसोमोन।
ए गोथाव दे।
औ नोंथाङा सानो हागौखि दा बायदियाव अबाव मुला बिलाइ मोनखो होन्नानै। मा?
ओ ओ औ अबाव? नआवनो माबादों नामा? फोदों
मुलानि गावसानि बारियाव बेखौनो जोंहानि आइआ औ बेखौनो जोंहनि आ बायनानै लाबोदों।
ए गोथाव होमबा? मुलायाबो जानो गोथाव जायो दान उम दा उम दा होमबा आबआ ओरैनो दोङो आरो ना?
फोना जानो हाबाथ
ओं ओं
ओ ओ ओ
आबआ दिन ओ आबआ दिनै मा खालामबाय थानाय फुंनिफ्राय आबनि दैलि लाइफ खोनन्थानो हागोनना दैलि जिउ सानफ्रोमबोनि
सानफ्रोमबोनि जिवआव
हा नेत एसे
खोनादोंना नोंङो
ओ खोनादो खोनादो
दे बुंसोन
दे अ दे बुंसन बुंनो हागोन दे
हेलौ
हेलौ हेलौ
आं नोंनि माथोखौ जेबो खोनानो मोनासै
आनि दा
मोनोंथाङा आंनि माथो औ
ओ दे दे एबार नों बुंग्रोदो दे
ओ आंङो बुंदोंमोन नोंथाङा सानफ्रोमनिबो जिउआव मा खालामना मोजां मोनो होननानै
ओ सानफ्रोमबोनि जिआव बिदिनो गावनि खामानिखौ मावनांगौ जायो नालाय गावनि खामानिखौ मावना मोजां मोनो सानफ्रोमबो नि जिवालाय बिदिनो गाासिनाबो एखे जाखायोना फुंङाव उथिनाय ओथिनानै न'नि खामानि मावनाय हिनजावफोरनि खामानि हिनजाव एबा सिख्ला बिसोरनि खामानियाथ' न'नि खामानि जाखायोना नंङा होमबा फुंङाव ओमफ्राय बिनि उनाव गावबा गावनि गावबा गावनि खाम ओ। ओमफ्राय गावबा गावनि खामानियाव थांनांगौ जायोना। बिनो आरो ओमफ्राय दा एबार आब'
मोजाङानो फुङाव सिखारनानै बिदि दि मावनो हाबाथ' मोजाङानो। बा रिंगाफोराव सि सिखारनानै सिखारनानै न'फोर सिला सिबबा ओ गावनि देहाफोराबो मोजाङानो थायो फुङाव साखारनो हाबा।
औ फुङाव सिखारना बा देहाया मोजां थायो औ।
बिदिनो फुङाव सिखारनानै ओ ओ सिला सिला आरि सिबो ओंखाम स संङो ओमफ्राय ओ क्लासफोराव थांनांगौ थाबाथाय थाङो बिदिनो आइखौ एसे हेल्प खालामना होयो।
उम्म। आब'मोनहानि न'आव अमा दंना गैया? अमा
औ अमा मानै दं जोंहा।
मानै दङ अमानो नोंस्रा मा होयो?
जोंहा थास'फोरखौ ओ हाना होयो। थास' माइरं माइरं जावबाथाय बिदि माइरं ओंखारा होमबा? बायनायफोरा ओ मान अह एंखुर ना एंखुरजों थास'जों रुनानै होयो अमानो।
अह अह।
मोजां जायो आरो होनो जेनेबा। ओ बांसि नो अफ फ्रि होयो खिन्थु अमाया मानै दं।
अह मानै।
औ मानै मानैल' सै आगोलहाय बुजा दंमोन किन्थु ओ इदि आदार गैयिनि थाखाय नो मानैल' लानांगौ जादों।
उम। आरो बिसिनोबो थ' आदारखौ एसे माखासे नांखागौ ना?
औ एसे होबाथ' देराना। इनखायनो माने मानैल' मानैल' लानाय जादों आरो
उम जेसेनो देरो एसेनो बिसोरनोबो आदारखौ एसे माखासे होनांगौ जायो ना?
औ खस्थ' जायो आरो बेनिखायनो मानैल' लानाय जादों।
उम।
होमबाबो बर'नि फिसा खस्थ'नि गेजेरावनो जालाङाबा
औ।
नोङा होमबा?
ओं ओमफ्राय न'आव ओरैनो नोंसिना मा मा दङ'? दाउ
औ माबा आ हांसो दं ओ दाउ दं अमा दं बेनोसै आ रो। नोंसालाय?
जोंहाबो ओ अमा दोङो दाउ दोङो लोगोसे बोरमाबो दङ'।
औ माबैसे बोरमा दं नोंसा?
जोंहाना बोरमाया माबबा दङ'।
औ। माबैसे फानथा मा मा जोंहाना बोरमा लाब थ'नाय जायाखै।
अ
जोंहा हांसो लादों देग्लायसो। ओ हांसोखौनो फिसिना नायदों आरो ना जायोना जाया होननानै।
अ।
हांसोआ
हांसोखोलाय माबैसे लादो?
हांसोआ ओ आगोलहायथ' सिगाङै मानैल' लाग्रोदोमोन। मानैनि फायनो बारायनानै बुरजा जालांबाय दा। ओमफाय जोंहानि हांसोआ सिनि हांसो दं। फाथि हांसो दं।
अ ओमफाय बिसिनो नोंसा मा आदार होयो? मा होयो?
बिसोरनो ओ माबा बाजाराव मोनो मोनसे आदार बेखौ बायना होफैयो।
अ अ
औ बे ओ माबा आदारनि मुङा जिर' जानांगौ जिर' होनो खिनथु आङो एगजेक्टनेम एगजेक्ट मुंखौ मिथिया।
अ बिनि मुंखौ मिन्थिया जाहैबाय नोङो।
औ खिन्थु बांसिन नानो जिर' होनो आरो बेखौ। जिर' दाना होननानै बुङो।
औ औ ओमफ्राय न'नि बिदिनो माइफोरबो होआ होमबा
माइथ' आगोलहाय होनाय जायोमोन खिन्थु ओ सुबुंफोर मानसिफोर बुंनाय बायदि माने माइरं ओ माइ होबाथाय बारा देरा बिदि बुङो बेनिखायनो बेखौनो बायना हो होनाय जायो आरो दाना थाब देरनायनि थाखाय।
खौनो होनाय जायो आरो ना अ बिदि मोजांङानो।
औ आरो बय
मा अमा फोरनोबोथ' थाब ओं अमाफोरनोबोथ' थाब देरथो होननानै बायदिसिना होनांगो होयोना।
औ औ
सापर ना मा होनो बेखौ बेखौबो होनाय जायो। आरो माबा मोनसे दाना दंबावनो आंबो मिन्थिया बेनि नामखो बेखौबो होयोनो जोंहानि आइमोनाबो होयो देसन बेखौ। खिन्थु होबाय थाया आरो नाथायबा ओ माब्लाबा ल'सो होयो।
होनाय जायो आरो।
आरो माब्लाबान थ'नाव अम
अमाफोरखौबो एसे थाबनो देरजानो लुगैयो ना
औ माब्लाबा आरो अमाया बेमारफोर जायोना। अब्लानाबो आरो बिनि अमानिनो डक्टर नायग्रा बेखौबोथ' लिंहरनानै बिजिफोर होनांगो जाबाय।
औ।
बिजिफोरखौबोथ' खोनसे बाबो होखाथारनांगोना।
औ औ होनांगौ जायो फुस्था जाथो बिसोरबो मानसि बाय माने ओ देहाफोरा थिगैनो थाथो होननानै होनांगौ जायो आरो।
मानसियानो जा जुनारानो जा बि देहाया बिनि बे थाबाय थायाना। बयनाबो लोमजा खायो मानसिया जेरै लोमजायो बिसोरबो बिदिनो लोमजायो आदार जाया जाया जायो बिदि जायो आरो बिसोरबो।
ना न'आव ओ ओ माबा फिथाइ सामथाइनि दंफां दंना गैया।
दंफां दङ जोंहा।
ए मा मा दं दाथ' बिराद दाथ' बिराद मोजां माने बोथोरा थाइजौनि फाय लिसुनिफाय खान्थालनिफाय आयौ जाख हायै फिथाइ। मा दं नों
माबा उम जोंहा थाइजौ दङ।
औ।
फ्राय बुंनो थाङोबा दा दा गोलोम बोथोराव जाग्राया बुंनो थाङोबा थाइजौल' दङ आरो ओमफ्राय गोजां बोथोरनि जानो थाखाय बैग्रि दङ आरो ओमफ्राय जेबो गैया जोंहानिया।
अ।
रो ओरैनो एसे गोजानाव खुसेर फांसे फांनै गायना दोनदों बेबो जौबायानो जानो जाबायानो।
औ औ।
खुसेरबो गायना दोनदों आरो जोंहा।
जोंहाना दं थाइजौ दं खान्थाल दं। लिसु दं गयखौबो फिथायावनो हमजायो। गयबो दं।
गयबो दं औ गयाथ' बयनिबो न'खराव थाखायो।
नोंसा फख्रि दंना गैया न'वाव
जोंहा फुख्रि गैया होमबा आब' लाखिथ'लायनोसै नामा गोजोननाय थाबाय उम दे
नोंथां